हेलौ औ नोंथां
ओ ओ नोंथांनाव आं माखासे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन।
सोंनो हागोन नै नोंथा बुंलाय
ओ नोंथाङा ओ बर' हारिफोरनि ओ फोरबोफोरखौ सोहरनो हागोन नामा? खोन्थाहरनो हागोन नामा?
बर' हारिनि फोरबोफोरखौ
औ औ बर' हारिनिया मा मा फोरबो दंखालाय
अ दे ओमबा ओ आं जा जाखौ मोनथियो बेखौहाय आङो खोन्थाहरनो नाजानोसै नोंथांसिम।
औ जागोन दे जागोन।
औ खोनादोंना नोंथां?
खानादों
औ जोंना बर' हारिनि देरसिन फोरबो होननानै बुङोब्ला माने बैसागोआनो गोग्लैयो।
औ
बैसागु बेयो माने एप्रिल दाननि नो बिदिनो जिब्रै जिबा अक्ट'निफ्राय जागायो आरो बेयो बे बे बैसागुआ माने आसाम नाङैनो मुंदांखा माने ओ गुबुन हारिफ्राबो माने बेखौहाय फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ थेवबो माने बर'फोरनि थाखाय बेनो देरसिन फोरबो जायो आरो माने। आरो बेयावहायनो माने बर'फोरना गोदान बोसोरबो बुंनाय जायो माने मानिना लानाय जायो बैसागोनिफ्रायनो
बिनिफ्राय बैसागुनिफ्रायहाय फैयो जाय काति गासा अ सरि माबा फैग्रोयो ओ आमथिसुवा फैगोरो ओ जेनेबा आमथिसुवायावहाय बिदि बिदि फिथाइ सामथायाइ जानायनि फोरबो बियो जाजेनन्नायनि खान्थाल थाइजौ बेफोरखौहाय आमथिसुवायावहाय जानाय जायो। आरो बिनि उनावहाय फैयो जोंनाहाय कार्तिक गासा आरो जेनेबा दैज्लां बोथोराव आबाद मावबाय बे आबाद मावनानै ओ बिनि आबादा फिथाइफोरा माने मोजां जाथों आबाद मावनानै मोननाय फिथाइफोरा मोजां जाथों बा आबादफोराहाय माने मोजां बुरजा बिबांनि मोन्थों जा खस्थ' खालामनाय बिनि माने ओ मा होनगोन बेखौ? कारतिक गासानि उनावहाय जोंना ओ मागो मागो दमासि बुङो जेनेबा बे ओ जानुवारियावहाय जाहै बेयो मागो हाय बेबो मोनसे बर'फोरनि माने गिदिर फोरबो आरो बेबो ओमफ्राय ओ मागोआवहाय माने बिदिनो फिथा सौरायाइ जानाय जायो। आरो बेलागुरबो जानाय जायो। दन बियो मोननै बाहागोआव दिडभाइडेड बायदि जायो माने बे मोखो आरो दमासि जेनेबा जेनेबा बे दमासियावहाय जेनेबा जोङो फिथा सौराइ फोरखौहाय जानाय जायोमोन ओमफ्राय बे मागो मागोआवहाय माने मागोनि से अक्ट'खालि लावखार ओंखाम जानाय होनबा बुजि दिन आनथा
औ औ बुजियो लावखार ओंखाम जानाय
ओ दुब्लिफोराव थांनानैहाय ज' ज' बिदिनो लोगोफोरजोंहाय जानाय पार्टि जेनेबा दानि ओ पार ति होनगोन बेखौ बिदि जायो आरो माने बे ओमफ्राय बेखौहाय माने बेयावहाय गोबां उम सोरबा सोरबा माने बेलागुर होनोना बर' औ बे बेलागुरखौ बाय हाय रां से सोरा
नोंथांनिखौ आं खोनायासै‌।
फुङावहाय अखानायैहाय मागोनि अखानायैहाय माने फिथा मागिसिन सोरबा सोरबा फुङावनो दुगैनानै। मोनसे फोथायनाय दङ जोंना बर' हारिनि जेनेबा फुङावहाय मागोनि ओ बिदिनो जाखां लोंखांहाय बेलागुर सावनानै फुङाव दुगैयाबा अ सरि माने दुगैनानैसो बेलागुर सावनोलाय ओ। फुङाव दुगैयाबा माने दाउ अखा जायो होननानै माने फोथायनाय दं आरो जोंना बर' हारिना मोनसे।
बे माने ओरैनो फोथायनायसो बियो। गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय माने‌। ओमफायो बिदिनो ओ ओ दुगैखां लोबखांनो फुङावहाय माने ओ सोरबा सोरबा माने गामि गामि फिथा मागिसिन गामियाव माने न'ख न'र थांनानै।
औ। आरो मा दंबावो
दा गैया खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ ओमफाय बिनिफ्राय थ' जोंना फोरबो फोराव गैथ'ला खोमादां आं माने जा जाखौ मि
जा जाखौ ओ बिथाङा मोनसे गोनां थार फोरमानखौनो बावबोबाय बादि मोनदां।
औ बे ओ औ देलाय खोन्थालाय आं मोनसे बावबोदों बायदि मोनदों आंबो खिन्थु गोसो
नोंथाङा बिथाङा माने मा बुंखो मोसौनि बैसागो
औ बेयो आं माने बेखौहाय बैसागुआवनो हमफाबाय माने।
आदसा होमबाबो आंनो आं आंनो खोन्थाहरलाय बोरै फालियो फालाय?
ओम जेनेबा बे बैसागुनि सानसे सि सिगां माने मानसि बैसागुनि सानसे सिगां मोसौफोरखौहाय माने थुखैनाय जायो माने मोसौ बेखौ थुखैनानै माने ओ माखासे से नेमखान्थिखौ बानायनाय जायो ओ लाव फान्थावफोर होनानै सारनाय जायो माने जेनेबा बेवहाय बुङोना ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायबाय था होननानै। बेफोरबायदि नेम खामसि‌यो ओ थुखै मेसे मोजबाय दुब्लियावहाय हगार हरसिनो आरो गांसो जानो थाखाय ओमफाय बेनि नेक्स्ट दिननिफ्रायहाय जोंना बैसागुआहाय सुरु जासिगोन आरो मानसि बैसागुआहाय औ। गोदोनि दिनावहाय खिन्थु गोबां दंमोन जेरै ओ मोसौ बैसागु ओ सैमा अमानि बैसागु दाउफोरनि बैसागु बेफोरबायदिबो दंमोन खोनानाय मथे आङो खिन्थु आं एथ'बां मोनथिजोबा माने बे माने दाथ' आरो नुनोबो थांला नालाय आरो ओ दामानि मोसौ बैसागु आरो माय मानसि बैसागु होनबाल' माने बांसिन मिथिसिगौ आरो ओमफाय बेनि अनगायैथ' माने बेलेगफोरखौहाय मोनथिथ'ला माने आङो।
होमबालाय आं आं आं होमबा आं मोनथिनाय माखासे माखासे खोथाफोरखौ खोन्थाहरनोसै।
औ दे खोन्थालाय नोंथां।
आं होनबा आं बर' हारिनि नेमखान्थिखौ माने खोन्थाहरसै नामाथाय जानाय लोंनाय नेमखान्थि।
औ दे दे खोन्थाहरलाय नोंथां।
बर' हारि बुङोबा गोग्गानाय हारि जौगानाय हारि बुंनो हायो बयनिख्रुइ देरसिन बर' माने गोमोथाव एकदम
ओम जेनेबा औ
बर' हारिया जोबोद माखासे से नेमखान्थि गोख्रों
औ
उन्दैया गेदेरखौ नेम होनाय मान होनाय
औ औ औ औ नोंथां
गेदेरा उन्दैजों गोदैयै रायज्लायनाय गुरैयै रायज्लायनाय उन्दैया गेदेरजों गुरै रायज्लायनाय बहाबा थाङोबा लामायाव रायज्लायनाय बहा थांदोंमोन बहानिफ्राय फैखो बेबायदि दङ आरो माखासे हा बा न'खरनि लानो हाबाफोराव लानानै गोबां
औ औ
गिदिरा दंबा गिद माने गिदिरखौ उन्दैया माने जिरायनो जोंहा होनाय। बा गेदेरनि बुंनाय रावफोरखौ। उन्दैया मोजाङै खोनासंनाय बेबायदि दं आरो जानाय लोंनाय बेलायाव। बेवबो जोंहा गोबां दङ। जिहेथु जोंहा। बोथोर लायो। बिदि जानाय दं नोंथाङा जेरै फिथा जानाय फिथा जानायावबो जोंहा गोबां नेम दङ।
औ औ
फिथा जायो जोङो। ओ माइ गोरलै। माइ गोरलै जेरै जोङो। माइ मोनबो दांनायखौ जोङो ओंखाम गोरलै जानाय होनो जों बेखौ जिहेथु बर'नि ट्रेडिसनेल।
औ
ओंख्रि
औ औ
दा दाउ
औ औ
ना गोरलैजों खनला
औ
बायदि जायो। आरो ओ जिहेथु जोंहा बर'फोरा हाबा जानाय नेमखान्थि दं हाबा जानायाबो गोबां रोखोम गोबां गोलाव नेमखान्थि दं।
औ औ
हाबा गोलाव हाबा गुसुं। हाबा गोलावा जोंहा सानथामबा सानब्रै जायो। हिनजाव गोदान खौ लायनाय,
औ।
औ मोखां बि ओ हिनजाव गोदानो हाबा जानाय,
औ।
हिनजाव गोदाननि ओंखाम जाजेनन्नाय जायखौ जोङो हाथा सुनि होनो।
औ औ औ औ होनो होनो। नों जेनोबा बे ओ ओंखामसेखौ लायना जालायनाय लाफा सेरि लाफा
औ-औ बेनो बेनो ओमफ्राय ओ गाम्बारि खामफ्लायाव जि
औ
औ बेबायदि दङ आरो जोंहा बिनि उनाव ओ जेब्ला हिनजाव गोदान हाथासुनियाव खुरनानै ओंखाम जाजेनो ना अबोलासो औ जाखांनायनि उनावसो रायजोफोरखौ ओंखाम जाहोनाय हाबानि ओ गोजोननायनि
हेल'
खोनादों?
औ-औ-औ दासो खोनादों नोंथां।
बिथाङा हाबानि ओंथिखौ मिथिगोन ना मिथिया?
हाबानि ओंथिखौ आं माने ओ मोनसे बिजाबाव फरायनो मोनदोंमोन आङो हाबानि ओंथिखौ एथ'बां गोसोआव गैला होम बां मानि खोन्थानो नाजायो नोंथांनो हा ओमफ्राय बा बे माने मोननै सोदोब बा माने ओ संसारनि माने बिबानखौ बानना लानाय माने। बिदि बिदि मोनदोंमोन आङो बै एथ गोबां माने सियर नंला आङो
बेनोथार बेनोथार हाबाानि ओंथिया बेनो दा दे होमबालाय नोंथां दिनैनि बेहायनो दोनथसै
हाब सिनायगोन दे